हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं नोंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावराय
अहागोन औ नोंथां आं दाउ अमा बिदिनो बोरमा उन्दै माने बेफोरखौ बेफोरखौ फिसिनानै बोरैहाय माने जों गामियाव माने न'खरखौ माने बोरै सामलायलांनो हायोबा सोलिलांनो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां।
औ
औ नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ जोंना गिबियावनो माने दाउ अमा फिसिनाय बोरमा मोसौ बिदिनो माखासे फिनाय हुदिया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोथनाय मोनसे नेमखान्थि आर ना नोंथां। माने बेयो जोंनि न'खर सामलायलांनायाव माने एसेब्लाबो गोरलैयै माने हेफाजाब होयो आरो ना।
औ
जोंना जेरै हमनानै ला बिदिनो मोसौ बोरमा फिसिनाय हमना ला मोसौ बोरमा फिसियोब्ला माने सिगाङाव नोंथाङा माने मासे मोसौखौ बा सोरनिफ्रायबा आदिबो लाबोनो हायो नङाब्ला माने बायनोबो हायो आरो ना गोरलैयावनो माने जेनेबा
अ
बिदि खालामना नोंथाङा माने सिगाङावनो माने मोसौखौथ' माने बारा जोंहा खस्थ' नङा नालाय जेनेबा हमना ला नोंथाङा लांदां दुब्लिफोराव हगारनानै होनानैबो मोसौखौ न'आव फिसिनो हायो नङाब्ला खानानै बा दरग होनानैबो नोंथाङा माने मोसौखौ फिसिनो हायो आरोना
औ
बेफोरबायदि फिनानै नोंथाङा बे मोसौखौ माने जेब्लानोखि मासे मानैफ्रा इदि मोसौआ बारलाङो अब्ला नोंथांआ मा खालामनो हायो बे मोसौफोरनिफ्राय माने गाइखेरफोर जेनेबा गायफोरब्ला जेनेबा जो मा होनो गा-गायफोरखौ फियोब्ला जेनेबा नोंथाङा गाइखेरफोर मोननो हायो आरो ना गायखौ नोङो
औ
सानफ्रामबो जेनेबा न'खराव बाहायनो हायो नङाब्ला मानि खाथि खाला न'खरफोराव बा बिदिनो बाजार फ्रावबो माने फानहैनो हायो आरो ना थिग बेबायदिनो नोंथाङा माने बिदिनो मोसौ ओ एसे बुरजा जायोबा नोंथाङा माने गोदोनि दिनावथ' बे मोसौजोंनो हालौवोमोन नालाय नाथाय दानि दिनावथ' हालौवनाय जाला मोसौजों टेक्टर आजिखालि ओंखारबाय नालाय दा बेफोर मोसौखौ माने फाननानै माने मा मा खालामनो हायो ओरैनो नांगौ बिबांनि एसे रां आरजिनानै लानो हायो आरो ना नोंथां
औ
बेफोरबायदिजोंनो नोंथाङा माने मोसौ फिनानै माने न'खरखौ माने एसेब्लाबो माने सोलिलांनायनि हेफाजाब होयो आरोना मोसौ फिनाया माने थिग बे बादिनो अमा फिनाय बिदिनो दाउ फिनाय बिदिनोबो मा खासे नोंथाङा गोबां माने न'खरखौ माने सामलायलांनो हायो जेरै- दाउ फिनानै नोंथाङा दाउखौ माने मोननै रोखोमै फिनो हायो जेनेबा गामियारि आदबजों गोदोनिफ्रायनो फिबोनाय जेरै- हमनानै ला न'खराव जेनेबा जानो थाखाय बा न'खराव फाननो थाखाय बेफोरबायदिनो माब्रै माबा बिदिनो हमनानै ला नैजिथा बा जिबाथा फिनाय जायो आरोना नोंथां बे मा जाबाय
औ
गामियारि आदबजों फिनाय आरोना नोंथां बेहाय नोंथाङा माने जेबो गोनो खोआरि माने आदबजों जेबो फिनाय जाया आरोना बेहाय नोंथाङा खालि मा नांगौ जायो जेनेबा हमनानै ला न'खरनि बिदिनो ओंखाम खालायफोर ओंखाम जाखोन्दा बेफोरजोंबो माने दाउफोरनो होनानै नोंथाङा फिसिनो हायो। जेनेब्ला बिदिनो माइरं दैरं बिदिनो माइरं बायदिसिना एंखुरफोर होनानै फ्राय बिदिनो न'आव माने न'आव फिसिनाय दाउखौनो नोंथाङा गोरलै फिनो हायो आरोना जायजों माने नोङो बिदिनो माखासे न'फोर फिसा फिसा एबा गन्द्रा बानायना होनानै बेहाय नोंथाङा दाउखौ फिनो हायो थिग बिबायदिनो बेफोरनिफ्राय मोननाय जिखिनि बिदै बेफोरखौबो नोंथाङा सामफ्रोमबो जानोबो हायो नङाब्ला मा खालामनोबो हायो बेफोर बिदैखौ नोंथाङा सक बाजारफ्राव फाननानैब्लाबो जिखिनि न'खरनि नांगौ जानाय फिसा फिसौ माने माल बुस्थु मुवा बेसाद बेफोरखौ माने नोंथाङा बायनानै लाबोनो हायो आरोना नोंथां।
औ
बेफोर बादिनो नोंथाङा दाउखौ बा दाउखौ फाननानैबो माने बिदिनो आ रां आर जिनो हायो आरोना बिदिनो न'खराव नांनाय जिराद मुवा बेसादफोरखौ बेबायदिनो माने दाउ फिनानै नोंथाङा माने एसेब्लाबो माने गोरलैयै माने सहस खालामना होयो आरों न'खर सामलायनायखौ माने दाउ फिसिनाया थिग बेबायदि आरोना बिबदिनो जेब्ला नोंथाङा बे दाउखौ माने एसे गेदेर लेभेल बा बेसे गेदेर फालांगि खालामनो थाखाय बा गोनोखोआरि मुगाजों फिनो लुगैदोंब्ला नोंथाङा माने गोनोखोआरि मुगाजोंबो फिनो हायो आरोना नोंथां।
औ
जेरै हमनानै ला नोंथांङा माने बिदिनो दाउनि फार्म बानायबा जेरै माने नोंथांङा मोनसे गिदिर न'नि गोनांथि जागोन। माने जेराव नोंथांङा दाउफोरखौ जमाहै दोननांगोन नालाय बिदिनो गेदेर फार्मनि खालामनो थाखाय न' नांगौ जायो। न'खौ मानि जोंहा दाखौ मानि एक्सट्रा एक्सट्रा दोननांगौ जायोनालाय नोंथां।
औ
थिग बेबायदिनो ओमफ्राय नोंथांङा बे न'नि सोरगिदिं से गुवार जायगा दोननांगोन आरोना दाउ माने जमाहाय थायोब्ला माने एसे बेरायनोबा एरजानो मोनाबाथाय माने दाउआ एसे देरनाया माने खम जायो आरोना माने बोरैबा दुरबल बायदिनो मोजां जाया आरोना दाउआ खायनो से लांदां गुवार जायगा खालामनानै बेहाय माने बे नेटफोर माबाफोर इदिनो मुस्रिफोर गेदेर गेदेर होथेनांगौ जायो आरोना जेनेबा माने बिदिनो दाउफोर आमाय ना बाजोफोर माबाफोर सिलाफोर बिदिनो सैमाफोर माफोर मोननाय जेनेथु माने जानो हाया बा मायानि बिसोरखौ सिखार खालामनो हाया बेनि थाखाय रैखाथि होनानै थांङा फिनो हायो। थिग बेबायदिनो माने बिदिनो दाउफोरखौ नोंथांङा बेमार आजारनिफ्रायबो माखासे माने होबथानायनि जेब्ला फार्म खालामो बेफोरनि माखासे आयदाफोर दंङ आरोना। जेरै माने बिदिनो मेसिनफोरबो दंङ माने बेखौ माने नोंथांङा बिदै गैयालासिनो माने फिसाखौ माने गफाय होनो हायो आर ना नोंथां थिग बेबायदिनो बे फिसायावनो माने ब भेक्सिन थायो आरो मोनसे बे भेक्सिनखौ होखानाय जायो आरो ना। इनफ्राय मा जायो नोंथांङा माने बेमार आजारनिफ्राय बे दाउखौमाय बासायनो हायो आरोना जेब्ला नोंथांङा गिदेर फार्म खालामो नंङाब्ला गेदेर फार्म खालामब्ला जुदि मासेयाव बेमार जायोब्ला गासै फारामनानै थैजोबो आरोना नोंथां।
औ औ
बेनिखायनो जोंङो बे मुलिखौ बा बे भेक्सिनखौ उन्दैयावनो होखानाय जायोबा दाउ फिसायावनो। बेनि उनाव नोंथांङा बे दाउफोरखौ माने गोबां रोखोमै जेनेबा फायखारिफोरनो बा फोरनो थि थाखानाय माने थि थिखांना लानानै माने बै बाजार बा सक गलाफोराव नोंथांङा बे बेदरखौबो फाननोबो हायो नंङाब्ला बिदैखौबो फाननो हायो आरो नोंथां
औ औ
बेबायदिनो थांङा मा खालामनो हायो जिखिनि बे जोंनि न'खर सामलाय माने न'खर सामलायलांनायाव बेबायदि दाउ फिसिनायजोंबो नोंथांङा न' न'खरखौ गोरलैयैनो माने सामलायलांनो हायो आरो ना नोंथां। औ नोंथांङाबो बिदिनो माबाफोर आयदानि सायावसो सोमोन्दै सावरायनो सानदों नामा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां ओ ओ नोंथांङा जाबायदि ओ दाउ अमा, बोरमा, मोसौ फिनायनि सायाव बुंलांबाय ओ जोंनि ओनसोलथिं जाय ओ मा आदबजों फिसियो आंबो बेखौनो एसे फोरमानानै होनसै।
औ
औ ओ जोंनि ओनसोलथिंजाय माबोरैहाय फिसियो बा माबोरैहाय दाउ अमा मोसौ, बोरमा फिसिनानै जिउ खांङो होननानै बुंङोब्ला ओ दाथ' जोंङो बर' सुबुंनि न' होननानै बुंङोब्लाथाय गासैनिबो न' खराव फ्राय दाउ अमाखौ नुखायो नंङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ ओ गासैनिबो न'खराव ओ मासे बा मानै अमा बा थामजिथासो दाउ बेफोरो थाखाथारो आरोना नोंथां मानो होनना बुंङोब्ला ओ जोंङो बर'फ्रा जौ बानायोना बे जौ बानायनानै जे अफिसिय थायो बेफोरखौहाय अमा गैयाब्ला ओरैनो आलाय सिलाय जायो नङा होनब्ला नोंथां बेनि थाखायनो जोङो अमाया अमाखौ न'आवहाय मासेबा मानै लाखाथारो आरो फ्रायानो नङाब्लाबो जोङो ओंखाम खालायफोरखौ बा ओंखाम जानो हायैफोरखौ
अमा गैयाब्लाबो दाउफोरनोबाबो होनाय जायो नालाय आलाय सिलाय जाया बेनि थाखायनो जोङो दाउ नङाब्ला अमा बे मोननै जिनिसखौ जोङो लाखाथारो आरो
औ औ औ
बर'नि न'खराव बयनियावबो अमा थागोन बाउ थागोन आफोर जोंखौ माबोरै सहाय खालामो होननानै बुङोब्ला दाथ' जोङो गामि ओनसोलनि सुबुं नालाय ओ लेखा जोंनि आइ आफा बिफा मोनाबा जोंनि गदिर गोलावफोरा बारा गोबाङै फरायनाय थाया बा रांखावरिनि आंखालाव मा मोनसे न'खरि जेंनानि जाहोनाव जोङो बेफोरबायदिनो गोबां फरायनो मोना बेफोरबायदिखायनो दा जोंनि गोदो जोंनि गदोर गोलाव बा जोंनि आइ बाबाोना जे जोंखौ दाउमा फि एदमिसन लानानै अब्ला बिजाब बायनांगौबा
औ औ
स्कुल कलेजनि फिस एबा ड्रेसफोर बायनांगौ बेफोरखौनो बोसोराव जि दान बसिबाय फैनानै दे बै गोदान बोसोर मोनहैना लागि होननानै एडमिसन मोनोबा बिजाबफोर बायनो बे औवा बा दाउखौ फाननानै जोङो हेफाजाब मोनो आरो बिदिनो जोङो बे अमाखौ फानब्लाथाय रां मोना होनोमब्ला बेजोंनो जोङो बेफोरबायदि एडमिसन लानानै बा जों माबा मोनसे बेनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन सोलोंथाइ दङना जोंना आरो जेरै कम्पिउटार क्लास नङाब्लाबो बे कार्टिंफोर लानाय पार्लार कर्सफोर लानाय बेफोरबायदिनो गोबां बिथिङाव जोङो जोङो बेफोरखौ सोंनानै लानानै एसे बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनानैनो जोङो थाइसे थाइनै रां खामायनानै खौनो जमा दोननानै जे जोङो मोनसे बिजनेस फिसानिफ्रायनो गोजोसिम बिजनेस मावलांनो हायो बेफोरबायदि खालामनायखौबो जोङो जोंनि बे गामि बेबायायदि नङाब्लाबो जे गासिबो गामि ओनसोलाव
औ औ
जोंनि बेफोरबायदिबो थारबा नङा जे सोरबा सासेया गासैखौबो फरायखांजोबबाय बा फरायनाय सोलोंथाइ बिखान्थियाव बे गासैबो आयदायावनो सोलोंथाइ लाजोबबाय बेनि उनाव बिसोरो सरखारि साख्रि बा माबा मोनसे खामानि सरकारि सरखारारनिफ्राय मोना बेफोरबायदि सुबुंफोराबो मा खालामगासिनो दं दासान्दि दउनि फार्म बा अमानि फार्म खालामनानै बेफोरबायदिनो साख्रि मावनायाव जे सुबुंफोरा रां मोनो बेनिख्रुइ बांसिन रां खामायगासिनो दङ'।
औ औ।
बुंनो थाङोब्ला आङो ओ बेफोरबायदि ओ गभर्नमेन्ट जब मावनायनिसाय बेफोरबायदि फार्मिं मावनायखौ आङो बांसिनै ओ मोजां बा बांसिनै रांखावरि खामायनायाव मोजां जानायखौहाय आं बुंनो सानो आरोना। मानो होनोब्ला जोङो ओ अमानि फार्म बानायोब्ला जोङो मासे बा मानै माथामनिफ्राय जागायलांनानै जोङो बेखौ ओ अमाखौ ओ फिसा जागि होयोब्ला जोङो बे अमा मासेया जिथासो फिसा होयोब्ला मासेनिफ्राय जिथा मासे दायना बेफोरबायदि मोनोब्लाबो बेफोर अमाखौ ओ मासेयाव ओ बा रोजा बा थाम रोजा ब्रै रोजा बेफोरबायदि राङाव फानोब्लाबो जोङो ओ गोबां रां मोनगोन नङा होनोमब्ला नोंथां?
औ औ।
बिसोरखौ ओ न' लुनानै दोननानै बा बिसोरनि थाग्रा जायगाखौ जोङो ओ फ्लर बानायनानै ओ जोङो बेसोरनि खिफोरखौहाय सुगार हरनो हानाय बेफोरबायदि अबस्थायाव बानायोब्ला जोङो आदारफोरखौ जों गुन्दैखौ होखायो अमानो नङा होनबा नोंथां ओ दानि जुगावथ' आरो ओ माबा थाब देरनाय मायबा गुन्दैयानो बेलेग जात दङनो बे बेखौ होनानै फार्मनि अमाखौ बांसिनै फिसिनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
बेफोरबायदि ओ अमा फार्मफोर बानायोब्लाबो जायगाफोरा मोनामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां ओ मुलिफोर दङ बेफोरखौ होनानै जोङो जागाफोरखौबो ओ गाज्रि जानायनिफ्राय मोजां खालामनो हायो।
बेफोरबायदि गोबां ओ बेमार आजारफोर जायोब्लाबो दानियाथ' ओ मोसौ, बोरमा बा अमाफोरनि डक्टरफोर दंखायो। ओ बेफोरावनो भेक्सिन होनानै जोङो बेफोरखौबो बेमारनिफ्राय बारग' होनो हायो बा जोङो गावनो साखोन सिखोन खालामब्ला गासिबो बिजनेस मावनायाव लस जानाय नङा होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बेखिनियानो ओ नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो गोसो दंबावो नामा?
औ माने बिदिनो माने दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो जों माखासे गुबुन गुबुन फोरबो फिसिनानै जोङो माने न'खर सामलायलांनो हायो। जेरै हमनानै ला बे न'फोराव जेनेबा मैखुनफोर बानायनानैबो नोंथाङा माने न'खरखौ फिसिलांनो हायो, जेरै मैखुनखौ बोरै बानायो होनब्ला बिब्दिनो माने मैखुनखौ बानायनोबो गोबां माबा दङ' माने सिगाङावनो जिगाबनि नांगौ। गोनांथि जायो जोंहा जिगाब माने थांनाय बोसोरनि जिगाब आरोना।